खोनादोंना नोंथाङा जु दि आंनो दसे सम होनो हायोमोनब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदोंमोन नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनि आयदायानो जाबाय दा जेरै दा जोंनि दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं आरो माइ आबादनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ हागोन नोंथां हागोन दा नै गिबियावनोथ' जों दा गरम बो थोराव जों जान जानो थाखायथ' जोङो मा होनो बेखौ मैथा आरो भिन्दि ओ बेखौ मा होनो बेखौ फाथोखौ मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ दा जोंथ' मैथाखौ गिबियावनो जों मैथाखौ जों इयुन जोलैया गायनो थाखायथ' आगोल बै बे आगोल बोसोराव
औ
ओ फोनो थाखाय जों बेगर गारलांखायो नङा होमबा नोंथां औ बै बेगरखौ जोङो ओ आरामसे हालेवनानै सोरहाबा फालांगिनि थाखाय फैयो सोरबा न'आवनो एसेल' जानो थाखाय फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां
औ सोरबा गोबां माखासे फैयो सोरबा एसेल' फैयो आरो नोंथां बेखौ फोनायनि जाहानो जाबाय आथिखालावथ' जोंना मोसौजों थ' हालेवनाय जों नुनो मोनलाबा ना गोबाङानो नोंथां औ आथिखालावथ' टेक्टरजोंं हालौवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ आथिखालावथ' ट्रेक्टरनि जुग नालाय जों ट्रेक्टर जों सानसेयावनो हालेवनानै माने बे खौ साफा एवस्रांनानै नोंथां
औ नोंथां
औ बेवहाय बै फाथो बै फाथो एबा बै मैसथा बेगर खौ जों बेवहाय सारनाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
औ सारनानै बिदिनो ओ ओ जि सोरबा अबबा जिबा दिन बेबायदि लायो आरो नोंथां रजनो रज'नो थाखाय रज'नायनि उनाव आरामसे एसे गोजौ जाबा बेखौ नोंथां बे दैज्लां समावथ' आरामसे बे जायखायो जाखायो नालाय मैसथा मैगङा फाथोआ एबा मा होनो बेखौ जोङो बै सोरबा बिदिनो थामजि सानसोनि उनाव बे गोजौ जायो जात जा जाजानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ बे समाथ' जोंना गरमा एसे बारा नालाय बेखायनो मानसिफ्रा मा सानो मा दिनै खांख्राइजों मैथा जानो एबा नाजों मैथा जानो मोसा थिं थिं दुंबा बिदि जानो लुबैयो नङा होमबा नोंथां
नोंथां औ नोंथां
औ-औ बिनिखायनो मा खालामो जोङो सोरबाबा सानसे सिगां बा सोरबा दसे सिगां मैथा जानो थाखाय सोरबा नाजों जानो थाखाय बे नाखौ सारहैनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ आथिखालथ' दैज्लाङावथ' जों गुरनानै मोनलाबायखायो नं हमबा ना फिसा फिनलाफोरखौ औ आरो खांग्रायफोरखौथ'जों मोनखायो ना होनबा
औ नोंथां
औ बिदिनो खायफाया खायसे नाजों आरामसे बेखौ सङो आरो नोंथां
औ-औ-औ
बेखौ संनानै आरामसे एसे सानदुं गोसा थिंथिं जाबाथाय जानांगौ जोबोद गोथावनालाय मैथाया खैरोम दैैरोम थान्दा मोनो देहाखौ नोंथां
औ नोंथां
औ जोबोद गोथाव जायो आरो आरो लोगोसे खांख्राइजोंबो खांख्राइ मेलेमजोंबो संनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो जों जानो मोनदोंमोन
औ
खांख्राइ मेलेमजोंबो ओरैबादि गोथाव जायो मैसथा मैगं आ
औ नोंथां
औ जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे जे बिनि उनावथ' जोङो भिन्दिबो फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
भिन्दिखौ जोङो आरो लेस्रा फैयो दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे हा थानायफोरा गोबां रोनि फानो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव सा सप्लायहराब्ला बिथां बेखौ बुरजा गायनानै भिन्दिफोरखौ भिन्दियाथ' आथिखालाव फुंनि खाजा एबा सानजौफुनि खाजाफोराव जा जायो नङा होमबा नोंथां दैज्लाङाव औ बेनि ओंखायनो बेखौ मा फैयो न'आव खायसे बेखौनो बेखौ बिदिनो बे गारांनानै खौ बे हाले एवनानै फोनाय जायो आरो नोंथां टेक्टरबो जों हाले एवनानै आरामसे आरो लोगोसे जों लेस्राखौथ' ज मोनथि नोंथां बेसे थ' बेगर थाखायो बेखौ जों बेखौ बिदिनो हाल एवनाय फोरों जायो लेस्राया सारनो जो ओ जेब्ला जों हालेवखांनानै बेयाव लारिें लारिं सिं सिन बोनानै बेयाव जोङो लेस्रा बेगरखौ मोनसे मोनसे एसे
उम नोंथां
लानानै बेखौ फोरलांनानैसो फोरनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बिनि उनाव बिदिनो जिबा एा नैजिदननि उनाव बिसोर आरामसे खिलि फैयो बैयो आरो जाबाय आरो
औ नोंथां
जोंनाव एसे एसे खिलिलांबाय थाबाय जोंनि बेवहाय बै लेस्रायाथ' लेस्रानिया' मानबायनो थाखाय गोरलै नङा होमबा रोदाया माबाया बिजौआ ओंखायनो बेहा मानबायनाया गोरलै जनि थाखाय जों मा खालामो बेखौ जिंसि एबा गन एबा सां बानायना होनाय जायो आरो नोंथां
औ-औ नोंथां
औ होनबानिया आरामसे बेयाव लेस्राया मानबायनो गोरलै जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ गोरलै जानायानो थाखाय बेवहाय मोने बेवहाय जोङो साननै सानथामसो थानानै जोङो बायदिसिना गला बाजाराव मोननाय मुलि एम्फौ जानो हायि एबा फसला मोजां जानो थाखाय बेवहाय मा खालामो मुलि सारनाय जायो नोंथां औ आरो दैज्लां बोथोरावथ' जोङो गोबाङानो आबाद मावखायो माइनि आबाद मावखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ बेयावबो बिदिनो माइनि आ आबादाबो बिदिनो गिबियावनो जोंनो खोथियानि गोनांथि जायोबा माइ ज्लि गोनांथि जायो बेखौ जोङो साननै सानथाम सिगां आरामसे बेखौ जोङो दैेयाव सोमना दोननानै बै फो थाराव जोङो साननै सानथाम थानानै सानब्रैसो थानानै हालेवखांनानै बेवहाय फोनाय जायो आरो नोंथां खोथियाखौ
औ
बेवहायबो बिदिनो बायदिसिना हासार सारनाय जायो जेरै इउरिनेल पटास हासार बायदिसिना हासार सारनाय जायो आरो एम्फौ जायो नालाय औ ओमफ्राय माइ आबादखौ बिदिनो हालेवनानै फुनानै खोथिया फुनानै गायनाय जायो आरो दुब्लि फोथाराव नोंथां
औ नोंथां
दे नोंथाङा आङो फंनैसो आं नोंनियाव सोंनो सानदों जे नों थां बे मेसें बोथोराव जोंहा मा मा बिदिनो मोननाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां दा जों मेसें बो थोर होनना बुङोब्लाथ' जों मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावनो हायो दा जेरै आबाद फोरा जाहैबाय बेसर आबाद मावनो हायो मटर फोनो हायो हे आलु हे बायदिसिना बायदिसिना बायदिसिना आबादखौ मावनो हायो आरो मेसें बोथोराव दा जेरै नों थाङा आलुखौ जुदि गायनोब्ला
औ औ
दा जों खनसे ट्रेक्टरजों हालेवनानै दानि जुगावथ' नांगोल गैया होनबा नोंथां नांगोलथ' गैथ' खाला दानि जुगाव
औ औ
औ खनसे हालेवना लानानै बिनि हालेव बा खनसे हालौबाबोथ' मा मेसें बोथोर जोबबा था नालाय दैफ्रा रानजोबनानै हाया गोरा जायो हाया जेब्ला गोरा जायो होमबानिया थ' बियो गुन्दै गुन्दै जाया मिस मिस बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामनो थाखाय देफ्ले माबा हाथर साफ्राखौ गुन्दै गुन्दै खालामनानै देफ्लेनानै औ आगजुफोरजों गुन्दै गुन्दै खालामनानै बेखौ आ आलुखौ हाथाइनिफ्राय बायना लाफैनानै बेखौ गार दोनो हायाव फिसा फिसा जानांगोन आरो आलुआ बेखौ गारना दोननानै बियो जेब्ला गाजा गाजा बेरो अब्ला बेखौ औ हाखौ गोजौ गोजौ माथावरि खालामनानै बेखौ हाखौ गोजौ मा थावरि खालामनानै बरिया साफ्फानो
औ
बेखौ बरिया साफानो इयाव हाखर हाखर खालामनानै गायनाय जायो आरो नोंथां हेल' खोनादोना नोंथां औ दा जेरै बेसर बेसरफोरखौबो दा जेरै माइ हाखांनायनि उनाव माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बेखौ बेसरा आबादखौबो बेनो बिदिनो माइ हाखांनायनि उनाव खनसे ट्रेक्टरजों हालेवनानै खनसे ट्रे क्टरजों हाले एवना लानानै बिनि जाबोर जुबारफोरखौ गारजोबनानै हाथर साफ फ्राफोरखौ मिस मिस खालामखांनायनि उनाव बेसरखौ होनाय जायो दा जेरै खायफ खायफाया ओरैनो थावनि थाखाय खायफाया आरो मैगंनि थाखायबो बाहायो दा जेरै दा जों फोखांनायनि उनाव साननै सान सप्ता सप्ता माने फन्द्र' बिस दिन थाखांनायनि उनाव
औ-औ
बिलायखौबो जाजायो एवनानै जायखौ बुङो जोङो बेसरनि भाजा होनना बुंनाय जायो
औ-औ नोंथां
औ बेसरनि भाजा बेखौबो हाथाय बाजाराव फाननो लांजायो गोबाङानो लानानै फैयो बेफारनि थाखाय
औ-औ नोंथां
बिजौखौ सेस' सेस' आरो बियो जुदि बेखौ जाया बि जुदि देरोब्ला देरोब्ला अब्ला बियो जुदि फिथाइ होयो अब्ला बेखौ आरो जों दा थाव हिसाबै थाव हिसाबै बाहायनो बायो थाव फेरेदनानै लायनो हायो बे बे थावखौ नो आरो जोङो फाननो हायो गावनि जिउखौ सुफुंलांनो हायो गोबाङानो बेफोरजोंनो थांनानै दोङो मानो होनबा स निबो न'खरानो एखे नङा न नोंथां
औ-औ नोंथां औ नंगौ
रांखावरिनि थाखाय खायफाया बुरजा फोनो गोनां जायो खायफाया आरो गावनि न'नि थाखायल' इसेल' फैयो हेल' नोंथां बुजिदोंना दा जेरै मटर फैयोब्लाबो नोंथाङा माइ हाखांनायनि उनाव जेब्ला माइ हाखांनायनि उनाव जेब्ला बेयाव ट्रेक्टर सेक्टर हालेवा दै मटर फोनोब्ला माइ हाखांनायनि उनाव जेब्ला नाराया थोंगोर थोंगोरै थायो बेयावनो ओरैनो बेगर जोलैखौ लाना फैनानै गारना होयो औ गारना होयोब्ला गारना होयोब्ला बियो बरिया फेंखा हरनानै माइ नारा सायाव बुरिया मानबायलांनो माने जेब्ला खाबु मोनो अब्ला मानबाय खांनायनि उनाव बेयाव हाखार साखार होना होखांनायनि उनाव जुदि बियो देरोब्ला बेबो फिथाइ फिथाइ ओंखारनो नङा ना नोंथां फिथाइ ओंखारलाङो जेब्ला फिथाइ ओंखारलाङो अब्ला बेखौबो जोङो खायो रायो औ खालायबाय दिनै राबा दिनै खालायबाय बिदिनो जोङो बाजारफोराव लांनो हायो आरो औ आबादाथ' जोंनिया गोबां आबाद दंबावो आरो नोंथाथ' मि मिथिखायो दा जेरै जोंनिया मेसें बोथोराव माबाबो दा मा होनो बान्दा कबि फोनो हायो फुल कबि फोनो हायो बान्दा कबिफोरखौबो मोनसे दखरसे फिसा हायाव गिबियावनो बेखौ फोग्रोना लायो बेगरखौ फोगोरना लाखांनायनायनि उनाव बियो जुदि रज'जोबो खेन खेन रज'यो अब्ला अब्ला जों बेखौ फुनानै दुब्लियाव टेकटरजों हालेवनानै मिस मिस खालामनानै हाखौ दुब्लियाव बेखौ जोंबो बरिया थोंगोर थोंगोरि गायो खायफाया थोंगोरि गैया खायफाया ओरैनो मोनफा खाय खाफाया एमान जानो थाखायसल' गायो खायफाया आरो माबानि थाखाय मा होनो फाननो एबा माबानो थाखाय गावनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय गायो नोंथां आरो' नोंथाङा खोनादोंना अ हेलौ अ बेफोरबायदिनो फुल कबियाबो बिदिनो बिदिनो फार्स्टआव गिबियाव फोग्रोननानै लायो फोखांना लानायनि उनाव
औ
बेखौ हाखौ मिस मिस खालामखांनायनि उनाव बिनि बिफाङा एसे देरोब्ला बेखौबो
औ औ नोंथां औ
बिदिनो मेसें बोथोरनि आबादाबो
औ नोंथां बिदि ब्ला जोंहा समाबायदि थैबाय नङा होमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां ना औ औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों
औ औ